हेलौ। औ नोंथां।
औ नोंथां ओ नो औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा दायो
औ।
ओ ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ जागोन।
दा बे आयदायानो जाहैबाय ओ जों सुबुंफोरनि थाग्रा थावनि जेन'बा न' बेनि सोमोन्दै न' लुनायनि सोमोन्दै आरो। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंग्रोगोन नामा?
जागोन औ औ अब्ला आं बुंनोसै। जेनेबा न' लुनाय होनोबाथ' जोंना माने सुबुंफोर बा मानसिफोर बा जायखियानो माने जिब गोनां जेनेबा बिसोरो माबोरै थायो बा माबायदि न' लुनानै थायो माबायदि ख'था बानायनानै थायो बिदि आरोना। दा जेनेबा जोङो नुनो मोनो जोंनि जेनेबा आं बर' माहारिफोरनि बागै एसे बुंनोसै माबायदि न' लुयो। गोदोहाय माने बिदिनो जोंना न' होनोब्ला बयबो माने नख'रावनो ज'यैनो थायोमोन। ओमफ्राय बेनि थाखायनो जेनेबा बेयाव न' थाबाय मोनसे न'मा न' थाबाय ओमफ्राय बाख्रि थाबाय इसिं थाबाय बिदिमोन आरो। आरो जुदि सोरहाबा ओ दाहोना रु-रुवाथि थायोबा बिसोरनि आलदा न' थाबाय। आरो मोसौ दोनग्रा गलि थाबाय। बिनिफ्राय दाउ दोंगा गग्रा थाबाय। बेआरो दा गोदोनि समावथ' बिदिनो नख'र गंसेयावनो गोबां न' थायोमोन नालाय जेनेबा न'मा न' बे न'आ खायसे मोजां जायो आरो। बे न'आवहाय ओ बिदिनो गाम ओ नख'रनि जेनेबा देरसिन बा बयनिफ्रायबो बिदा फंबाय बा बिब बिनानावनि गेजेराव जाय देरसिन बेखौ जोंङो थानायखौ नुयो आरो बे न'आव बे नमा नजों नमा नखौ लानानै गोबां नेम-खान्थि दं जोंनि बर' समाज बा बर हारियावबो बेखौ आं नोंथांनिफ्रायसो एसे मिथिनो सानदों। माने नोंथाङा बे नमा ननि बागै एसे बुंनो हागोन नामा? हेलौ
औ
औ नोंथां।
ओं
नोंथाङा बे नमा ननि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओम नमा न होननानै बुङोब्लाथ बर'फोरनि गाहाय न'खौ होननानै जोंङो मोनथिनाय जायो।
औ
दा बेबायदिनो जोंङो गोदोनिफ्राय नायोबोला बे न'मा न'खौहाय ख'था मोनथामखौ जोंङो नुनो मोननाय जायोमोन। ओ ओरैहाय बियो सानजा आरो सोनाब बे लाइनावहाय ओ ओरै खोलाहा मोखां जानायै लुनाय जायो आरो बे न'खौ अब्ला बै सानजाहानि मोनसे खथाखौ इसिं होननानै बुंनाय जायो गे जेरनिखौ अखं बेनिफ्राय ओरै लासनि जा सोनाबहा थागोन बेखौहाय खफ्रा होननानै बुंनाय जायो। ओ दा बै इसिं न'आवहाय ओंखाम संनाय जायो। बेनिफ्राय बेवहायो ओ बरफोरनि जा धोन-सम्पथि माइ-माइरंनि बिगोमा होननानै माइ नावखौ फुजिनाय जायो दा बेखौ बेहाय फुजिनाय जायो आरो बेवहाय बिदिनो फुजिनायनि गोबां रोखोमनि ओ नियम निथि दंङ ओ दा बियो इसिं नजाबाय बेनिफ्राय गेजेर ख'थायावहाय बिमा-बिफाया थायो ओ बेनिफ्राय नैबे गेजेर खथा आरो बै इसिं नआवहाय गुबुन जेनबा नखरनि गुबुन मानसिफोरखौहाय हाबहोनाय जाया आरो बेवहाय ननि बिगोमाफोराल आरो न'नि मानसिफोराल हाबनो मोनो। ओ बेनि फ्राय ओरैजाय लासनि खथायावहाय फिसाजोफोर बा फिसालाफोर थायोब्ला बिसोरखौ ओ थाहोनाय खथा आरो बियो। बेनिफ्राय ओ बेवहायो आलासि-दुमसि फैयोब्लाबो जेनेब्ला हिनजावसाफोर लोगोफोर फैयोब्ला बा जाथि-खुरमा फैयोब्ला बेहायो थानो हायो आरो
औ औ औ
बेनिफ्राय जोंङो बे न'वावनिनो सोनाबहा जों मोसौ गलि थानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बिनिफ्राय खोलागालावहाय मोनसे ओ सौरान
औ
बेखौ लुनानै दोननायखौ नुयो आरो बेवहाय दाहोना दुहोना बिसोरखौहाय थाहोनाय जायो ओ आरो बुंनायबो जायो सेंग्राफोर थायोब्ला माने गोदोनि दिनावथ मोनसे न'खराव फिसाजो फिसालाफोरा गोबां बिबांनि जायोमोन।
औ।
अब्ला ओ मोनसे न'आवहाय उन्दुजोबनाया एबा थाजोबनाया ओ सम्भब नङा बिनिखायनो बैसोर सेंग्राफोराहाय बेयावबो थायोमोन आरो दाहोनाफोरजों लोगोसे ओ बेनिफ्राय नैबे सौरा न'आव बायदिसिना ओ बन दा बनफोरखौबो दोननाय जायोमोन आरो एसे खथा खथा बानायनानै बेनिफ्राय सानजाहाथ' बा
औ ओम बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा माबाया बाथौआ अबे अबे माबायाव थायोमोन? बेयो औ जेनेबा गासिबो बर' औ
बेखौहाय जोङो बांसिनै माने बांसिनै माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सानजा सा खनायाव हाय ओ नैबे बाथौखौ गायनानै इसोरखौ सिबिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जा जादों आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय नोंथां
औ
ओ बर'फोरा बे न'खौहाय माजों माजों लुनाय जायोमोन बेखौनो एसे
औ औ जागोन जागोन बिदिनो ओ नंगौ नोंथाङा बुंबाय जे अबे माने न'खरनि अबेथिंजाय मा मा न' थायो बेखौ नोंथाङा एसे फोर मायना होबाय आं बे न'फोरखौ माबोरै लुनाय जायोमोन बेखौ एसे बुंनोसै ओ गोदोनि समावथ' गोबां माने बयहाबो बिफां फोरनि बारा आंखाल गैयामोन नालाय दा बै समावहाय जेलानाखि दानि समाव जों नुनो मोनो सिमेन्टजों लुनाय जायो बिदिनो स्टिल फोरजों लुनाय जायो लहाजों लुनाय जायो गोदोनि समाव माने गासिबो माने बर' न'खर बा गामिनि न'आनो बिदिनो हानि बा इन्जुरनि हानि इन्जुरनि जायोमोन आरो आरो उखुमाव जोङो नुनो मोनो उखुमाव बांसिनानो थोरिखौ बाहायनाय जायोमोन जेनेबा खासि खासि थोरि आ बिदिनो जायखौ माने बै दैमा जिं जिङाव मोनो जेनेबा खासिखौनो होनना खासिखौनो होनो जेनेबा बिसोरनि थोरि खौ बाहायनाय जायोमोन आरो बिनि बिलाइ गोरानखौ लाबोनानै गोजौआव एथेब एथेब बिदिनो औवाजों औवाजों जेनेबा माबानि ओ बै उखुमनि माबाखौ जेनेबा उखुमनि महरखौ होबाय बेनिफ्राय बिनि सायाव अखा सेरेनि बा
औ हेल'
औ हेल'
औ
औ खोनादों ना?
औ दासो खोनादों।
औ औ जेनेबा बिदिनो आरो बै मखुमि महर होखांनायनि उनाव
औ
हेलौ
खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों
आंबो खोनागासिनो
औ औ दा बिदिनो ओमफ्राय‌ बे औवाजों जोङो बे महर बानायबाय आरो उखुमनिखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बे थोरिखौ बसायना होबाय आरो ओमफ्राय थोरिखौ बिदिनो औवा औवा जेनलाब औवा सैनानै बेखौ हेबै हेबै बेखौ गोरा खालामनाय जाबाय आरो गोरा खालामनानै दिरुंजों खाना होबाय बेखौ सुसलि दिरुं बा बेलेग माने बिदिनो प्लास्टिकनि दिरुं नङामोन आरो बैदि दिरुंखौ बाहायनाय जायोमोन एबा गुना गुनाजोंबो खाथाबनाय जायो। ओमफ्राय जोङो नुनो मोनो इन्जुरखौ जोङो हानि लुनाय जायो दा बे हानि लुनायाव मा मा बेसाद बाहायो‌ जेनेबा बेयाव जोङो नुनो मोनो गोबोरखि ओमफ्राय बिदिनो हाखौ मिलायनानै होयो आरो जेनेबा बेखौ मिलायनानै होनानै ओ होनायाबो खारन दङ बेयावबो जोङो नुनो मोनो जे बे गोबोरखि बाहायनाया जेनेबा बे न'खौ हाजों लुनाया हाजों आरो गोबोरखिजों लुनाया बे न'खौ गुसु खालामो आरो ओमफ्राय
औ
जेनेबा बे जेवरा जेवरा बानायग्रोयो फार्स्टआव औवानि जेवरा बानायग्रोनानै गिबियाव ओमफ्राय बिनि सायाव जोङो‌ बै गोबोरखि आरो हानि लगायनाय खौ गलायनायखौ जोङो बेयाव फुनो आरो ओमफ्राय बिदिनो बे फुननायाव बे गोरा जाबाथाय बे एन्जुर जाहैबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो बे हानि नालाय न'आबो एसे गुसु थायोमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे एम्फौ एरिबो बारा बेयाव हाबनो हाया ओमफ्राय‌ बिदिनो ओमफ्राय‌ न'नि खुन्थियाफोरा बांसिनानो गोदोहाय बिदिनो साल दंफां बा जिया बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो। ओमफ्राय माखासे माखासे जायगायाव जोङो औवाखौबो बाहायनाय जायो। मानोना बिराद बयहाबो ओ बारियाव बा बिदिनो औवा बिफाङा बयनिबो न'आव थाखायो नालाय दा बेखौनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो औ औ नोंथाङा एसे अब्ला बै जोंनि बर'नि माइ दोनथुमग्रा न' बेनि बागै एसे बुंदो दे
औ नंगौ ओ माइदोनथुमग्रा न' बेखौहाय बर'आवहाय बाख्रि होनना नै बुंनाय जायो। ओ जायगा लायै जायगा बेखौ दुलि होननानैबो बुंनाय जायो। औ नाथाय बे बाख्रि आरो दुलिनि महराबो आलदा आलदाखा ओ बा फाख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय जेरैबायदि थाग्रा न' बेबायदि ओ महरावनो एसे बानायनाय जायो आरो ओ दा बेखौहाय एसे गोजौआव बानायनाय जायो न'खौथ' जेनेबा जोङो हा बिथायावनो बानायो नैबेखौहाय एसे गोजौ खालामनानै बिनि बिथाखौहाय गोजौआव खालामो आरो सिङावहाय लांदां जायगा दोननानै ओ बिनिफ्राय दुलिया जाहैबाय औवानि एबा रायदोंजोंहाय हेबनाय मोनसे दुलुर महरनि गोजौआवहाय लांदां ओ बेवहायो माइखौ दोननो हायो दा बे बाख्रिखौबो बिदिनो औवा आरो दंफांजों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ औ जागोन दे नोंथां औ दे ओं गोजोनथों